हेलौ हेलौ खोनादोंना नों
औ औ खोनादों खानादों
हेलौ
औ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों हेलौ
हेलौ
खोनादों नोंथां
नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै आङो हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां हेलौ
नोंथांनिखौ जेबो खोनाफैयाखै आङो नोंथां
हेलौ आं खोनानो मोनदों माथो
हेलौ
जाबायथ